औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों ना। ओ नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ जासि। सि हरनाय थाबाय नोंथां। हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा। औ ओ आं नोंथांनो। नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों दानदिसे ओ जोंनि आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दंना।
औ दङ नोंथां।
औ ओ आबाद होनना बुङोब्ला जोंनियाव दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां। ओ औ। जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो माबोरैहाय ओ खैथा फोनानै माइ गायो नोंथां। ना एसे।
खोनायाखै नोंथां।
हेलौ।
औ।
खोनादोंना औ।
औ खोनाबाय दे।
नोंथाङा ओ औ दैज्लां बोथोराव नोंथाङा जेन'बा जोङो मा मा माइ गायो ज बोरै माइ गायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। जोंनि ओन। ओनसोलफोरावहाय। ओ खोथिया फोनो थाखाय। नाथाय गिबियावनो नांगोलजों नङाबा। ट्रेक्टरजोंहाय हाखौ। एवनानै। गुरै जाहोग्रो गोन। दोन। बेनि उनावहाय जोङों। खोथिया फोनो थाखाय माइखौ सोमनानै साननै सानथाम सोमनानै दोनगोन बेनि उनाव फु फोराननानैहाय सान-सानसे राननो होगोन बेनि उनाव हायाबो गुरै जाखाबाय नालाय बे हायावहाय खोथियाखौ फोनानै होयो आरो बेनि नाव नैजिबा नैजिद' साननि उनाव खोथियाया गोदोर महर लानानै माइ गायजानाय महराव फैबाथाय बेखौ फुनानैहाय गायो आरो बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ जोंनि बिथिंजाय गायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
औ ओ नोंसोरनिथिंजाय माबोरै ट्रेक्टरजों ना नांगोलजों बांसिनै गायो आरो
औ नोंथां
गोदान मुग गायावहाय गोबां सुबिदाफोर फैबायना नोंथां जेरैहाय मानसिया माइ गायालासिनो मेसिनजोंबो गाय-गायनायखौ जोबोरैनो नुनो मोनो जोङो दासान्दियाव माबोरैहाय गायो नोंथांमोननिथिंजाय बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना आंनो
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओ दा आथिखालाव गो गोबाङानो टेक-ट्रेक्टर हालोवनानै गायो बिदिनो गोदो दायहाय बिदिनो हा नांगोलजों बा मोसौजोसो एवनानै गायोमोन मानो होन थाङोब्ला गोदो गोदा दाय ओ ओ गोबां न'खरावनो मोसौव हालिसेबाबो थाखाथारोमोन नालाय बेनिखायनो गावनि जाय जायहा मोसौजोंनो हालेवोमोन मानो होन मोसौजों हालेवनायाबो गोबां मोजां जायोमोन नङा होमबा नोंथां बिदिनो गसा फोराबो बारायोमोन माइ फिथाइफोर खौबोज जोङो बांसिन मोननाय जायोमोन मानो होनना बुङोब्ला मोसौजों हालेवनायाव मै होनाय जायो नालाय बेनिखायनो हाजु हायाबा मोजाङैनो मोनोमोन आरो औ आथिखालाव थ' दा बिदि ट्रेक्टर जों हालेवनाया ए सेबां हाया हालेवनाया मोजां जाला नङा होमबा ओ बिदिनो दा औ टेक्टरजों हालेवनाया दा बिदिनो ओ हाफोरखो जोङो हाब्रुफोरखौबो जों गायनायाव जोबोद खस्थ' मोनो बबा हाब्रु थायो बबा हाब्रु थाया आरो बहाबा बहाबा थ' हाग्राफोरानो ओ सायाव जाना थालायो नंगौना नंगौना नोंथां?
औ बेबायदि
औ औ औ ओ जोङो जोंनि ओनसोलाव माइखौ माबोरैहाय फोयो होनबाथाय नोंथांमोन जेरै- बुंलांदों बेबायदिनो जोङो मो खैथाखौ फोनो थाखाय जोंनो माइज्लि नांग्रो गोन बे माइज्लि खौ जोङो ओ जेनेबा माइ बोराइफोरखौ जों लाखिना दोनो नङाबाथाय जोङो बाजारफोरनिफ्राय लाबनानै माइज्लि बायनानै लाबोयो बेनि उनाव जोङो बे माइज्लिखौ फाथो ब'स्थायाव सोनानै जोङो फुख्रि बा हाखरफोराव जोङो सोमना दोनहैनांगौ हरनैबा हरथामनि थाखाय
औ
बेनि उनावहाय बोखांना लाबनानै गुदुं खालामनो थाखाय जोङो हायाव लखबना गारना दोननांगौ बेनि उनाव जोङो थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइफोरजों जोङो खोबनानै दोननांगौ आरो गाजा बेरनो थाखाय बेनि उनाव जोङो बे खौ दुब्लियाव लांनानै ओ मोजाङै हालेवनानै हाखौ फोमोननानै जोङो ओ खो हासार सारनानै जोङो खैथाखौ फोनांगौ आरो । ओ बेनि उनावहाय बे खैथाया जेब्ला जौगोन ओ मास मोनसे एबा मास मोननैनि उनाव जौगोन अब्ला जोङो बेखौ फुनानै जोङो दुब्लियाव गायजानाय जायो आरो ओ
औ।
दुब्लिखौबो जोङो दाननानै जे आलि गोरलै खोनानै जोङो हालेवनांगौ आरो अब्लासो जेनेबा आलि जिं जिंआवबो हाग्रा जायो नालाय बे माइखौ खहा खालामा आरो। बारा।
औ
औ ओ आरो नोंथांनि नोंथाङा मा मा माइ गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां मुंफोर माइनि मुं
औ
फोरखौ?
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलखै थाइ जोंनि ओनसोलथिंजायहाय बारा इसे गुबुन गुबुन रोखोमनि माइखौ गाया रन्जित, बिहारि बेफोरखौ बां सिनै गायनायखौ नुनो मोनो।
औ हेल' हेल' नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा
आङो बुं बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो।
औ माने खोनाफैयाखै नोंथां
ओ
आंबो नोंनि खौ खोना खोनालाय खोनाया जालाय जागासिनो।
औ दे नोंथां बुंफिनलाय खो नाबाय दे। औ औ खोनाबाय। ओ नोंथाङा दा बावैसो मा बुंलांदोंमोन नोंथां? औ नंगौ
ओ माइनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबाद दैज्लां बोथोराव जों गायनो हायो। जेरै हाइ जिंखा, पथल भिन्दि बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ खौ जोङो गायनो हायो आरो।
औ।
न'खराव। रांनि आंखालफोर आंखा खाल जानायफोरखौ बेफोरखौ गायनानै सुफुंनो हायो।
औ नंगौ। ओ जोङो माइ गायखांनाय लोगो लोगो। गोनो जों बिदि माइखौ गायखांनाय जेब्ला फिथाइया मोनोन माइनि अब्ला जोङो बे माइखौहाय। नोंथां औ बे बेसरा बेसर सोबायदि आबाद मावनो ने। ओ। न'आवबो जेन'बा बेसरावथ' थाव जाखायो नालाय बिदिनो। थावबो फेरेनानै जानाय। जों नुनो मोनदों औ। आरो बिदिनो गोबां आबाद दं। केरेला पटल बायदिसिना। सिना जोगोनार जिंक आरो लेस्रा भिन्दि बिदिनो गोबां आबाद मावजायो बे सुबुंफोरा बिदि। बिदिनो मावनानै रां फालांगियावबो जोबोद मदद मोनबावदों औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव।
जै।
हेलौ।
ब
औ।
औ।
फोखांना।
औ औ।
नो बे।
औ।
मोसौजोंनो नायो खाय।
औ
फोरजों नायो
औ औ
नो जोङो नखरनि नांगौ जानाय मुवा बे बायनानै लायो लोगोसे नखराव